औ बिदिब्ला नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जानायनि बर'नि दोरोङारि जानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोना नोंथां?
औ सावराय जागोन दे।
औ जोंनियाथ' गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो। जोङो बिदिनो बे अनला खारैफोरखौबो जायोना नोंथांनि ओनसोलाव
औ औ जायो
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा अनला खारैखौ माबेसा बानायनानै जायो
ओ जोंना गिबियावनो ओ अनला खारै जानोब्लाथाय जोनो मा खारैनि गोनांथि जायो आरो नङामोन नोंथां गिबियावनो जोङो बे खारैखौ फसरनानै लाग्रोनाय जायो बा सरनानै लाग हग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेहाय माइरंखौ जोङो मा फेस हाबनानै जोङो मा आर स्रुनानै जोङो बेखौोमा दिंखियाव बा उवाल आ मुगानि मा जोंना मेसिनारि जिनिस ओंखारबाय नालाय बेफोरबायाददि ग्रेन्दारफोरजोंबो जोङो मा दे द दा थिग बेबायदिनो जोङो ग्रेन्डार बादिंखि बा बेबायदिनो जोङो मा थबसिफोरावबो खायफाफोरखौ देनाय नुयो बेबायदिनो जोङो मा देग्रोनना लानानै जों बेखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो औ बेनिफ्राय जों जेब्ला बेखौ गुन्दै खालामनानै लाखाङो बेनिफ्राय जोंनो बेहाय अनला गोजाबाबोथ' गोथाव जाया नङा होमबा नोंथां जों बेहाय मा दाउ बेदर होयोब्ला जों मा साफ साबसिन मोनजायो आरो माने गोथावसिन जायो आरो दाउ बेदरजों जायोब्ला औ बेनिफ्राय जोङो बे खौ माइरंखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लाखांनानै जोङ ना
द दाउजों जागोन ना दाउजों जानायनि खोथा नालाय जों मा दाउखौ मोजाङै बा बुथारनानै बा मोजाङै बासिनानै जोङो मा दाउखौ जोङो गिबियावनो मा खालामो जों बेहाय सारै हरग्रोनाय जायो सारैनिफ्राय जेब्ला सारिया दुङो अब्ला जों बेहाय थाव गुबै होनाय जायो थाव गुबै होखांनानै जों बेहाय सामब्राम गोजा होनाय जायो ना बेनि जोङो बे दाउखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो एवफ्रामनायावनो जोङो मा बेहाय जाखिनि मस्ला नांगौ बा सामब्राम गुफुर बायदिसिना बानलु संख्र्रि हालदै बेफोरखौ जोङो होग्रोनानै जों मा एवफ्रामनानै लाग ग्रोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला बे दाउ एवनाया एसे मोनहां जायो जों अब्ला जों बेखौ मोनसे दाबोर बा थोरसिफोराव जों बेखौ मा हायखांनानै दोननाय जायो आरो दोनथ'नाय जायो आरो माने
औ बेनिफ्राय औ औ बे दाउ एवनाय सारयावनो जों मा दै होनाय जायो माने नांगौ जखानि जोङो अनला खारै ओंख्रि संगोन नालाय बेहाय मा नांगौ जखानि दैखौ होनाय जायो आरो होनानै जों बेहाय मा खारैखौबो जोङो मा नांगौ रोखोमनि होनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय बेहाय जोङो मा संख्रिखौबो होखानानै लानो हायो आरो गोसोबा नङाबाथाय जोङो मा उनाव उनाव उनफोरावाबो जोङो मा होनायखौ होनानै लानो हायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला बे खारै आरो दैखौ जों होदोंमोन जे बेयो जेब्ला गोरौगोन बे गोदौनाय समाव जों मा बेखौ अनला खारैखौो जोङो गोबाङानो गुबुन गुबुन आइदिया जोंङो होनाय माने बे अनला गुन्दैखौ आरोना अन गुन्दैखौ औ गुबुन गुबुन आयदा रोखोमै जोङो मा होनायखौ नुनो मोनो नाथाय आं जाबायदिथि एसे आं बेखौस नोंथांनो फोरमनोसै नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां
दा बेबायदिनो आङो माने बे जेब्ला बै दैया गोदौगोन अब्ला जोङो माने बै अन गुन्दैखौ जोंङो ओ आखाइजों गोजौनिफ्राय एरै फ्रि फ्रि फ्रि माने सारनानै होनाय जायो आरो माने ओरै ओ सारनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बेयो ओ लाथाखाया ओ नंङाब्ला जोंङो बेखौ मा ओ अन गुन्दैखौ ज' लखबना होयोब्लाथाय माने मा बियो लाद्रु लाद्रु माने गथा गथा लाथा खानायखौ जोंङो नुयो आरो बेनि थाखायनो जोंङो बेखौ मा ओ गोजौनिफ्राय ओरै जेब्ला दैया गोदौवो ओ आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो बिदि होयोब्ला माने बेयो ओ गथा खानो चान्स मोना आरो माने गथ खाया आरो औ बेनिफ्राय जोंङो बे खौ होखांनानै जोंङो खोरस्लिजों जोङो मोजाङै एरग्लिबाय थानांगौ जाहाथे बे ओ लाद्रुखाया बा गथाखाया जेब्ला ओ बिदि अन गुन्दैखौ होखांनानै जेब्ला बे अन गुन्दै बा माइरंङा मोनो अब्ला जोंङो बै दाउ एवफ्रामना दोननायखौ ओ बेहाय होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
ओ बेनिफ्राय जोंङो बेखौ ओ होखांनानैबो जोंङो मा दसे सम गोदौहाबनो होबावो जाहाथे बेयाव ओ मा होनो बेहाय माने एसे रानज्रबावो आरो बेनि थाखाय जोंङो मा दसे गोबाव समहालासे जोंङो बेखौ गोदौ हाबनो होबावो आरो जेब्ला बे अ खांजानाय जायो औ अब्ला जोंङो मा बे न' जोंनि ओ साफ्रोमबोनि माने न'खर न'खरनो थायो आरो नङा बे होमब्ला बे दुन्दियाया औ बेखौ दुन्दियाबा गंगार धुनन्दिया ओ जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरनो माने गोबांनियावनो न'खर न'खर थायो आरो बेफोरो
औ जोंङो बे गुंगार दुन्दियाखौ ओ खानानै मोजाङै सुनानै जोङो बेहाय होनाय जायो आरो जाहाथे बेयाव माने मोदोमो माने गोथावसिन जायो बेनि थाखायनो जों मा गंगार दुुनदियाखौबो जोंङो बाहायनाय जायो आरो ओ जोंङो बेबायदिनो जोंङो मा अनला खारैजों दाउजों अनला खारैजों माने बेबायदिनो जोंङो संनानै जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांङा जोबोद मोजांङैनो अनला खारैखौ माबेसा जायो बेनि सायाव फोरमायबाय औ औ नोंथां ओ नोंथांमोननि जायगायावबो सागे बै ओ बेफोरखौबो जानो हागौ जेनेबा मैथा सिख्लाफोरखौबो जायो। जोंनि जायगायावबो गोबाङैनो बेखौ जायो बेखौ जोंङो जानो माबायसा जों मोनो होमबा बेथ' बिलाइनिफ्रायनो जोंनिया जायो नालाय बे मैथाखौ जोंङो न'फोरावनो फोनानै जेनेबा बेखौ लानाय जायो। आरो बे बिलाइखौनो जोंङो ओ बिदिनो जोङो माबाफोरजों जानाय जायो आरो नाफोरजों ना गोरदोरफोरजों जाबाथाय जोबोद गोथाव जायो। आरो खायफाया बेखौ अमा बेदरजोंबो जायो। बिदिखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा दि बुंबाय बेवहाय औ बुंनाय नोंथां
आरो खायफाबा मा ओ खांख्राइजोंबो बाथोन खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ थारैनो बेनि अनगायै जोंनिया नारजिफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबां जायो बे नारजियाथ' बे ओ माबानिफ्रायनो जेनेबा बे नारजि ओ फाथोनिफ्रायनो फाथोफोरखौनो जोंङो फोरानना दोनबाथाय बेयो नारजि जायो बिदिखौ जोंङो गोबां बिदिनो अमा बेदरफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा ओ बे नारजि आरो अमाखौ जोङो माबोरै संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो बे नारजि आरो अमाखौ नारजिखौथ' द जोङो बिदिनो ओ फोराननानै मोनबायानो। बेनि उनाव जोङो आ बिदि आंबो संफेराखौ बे थेवबो माने जोंनि जायगायाव एबा न'फोराव संनाय खौ नुनायखौ एसे फोरमायनो हागोन आरो नोंथांनो जेनेबा।
औ।
बेवहाय जोङो ओ गिबियावनो जेनेबा दै एबा बैफोरो ओं ओजोङो दैफोरजोंनो जेनेबा होनानै जों गोदौहोग्रोनायखौ ओमफाय नारजिखौबो जोङो दै गुदुङाव होनायखौ जोङो आ नुनै नुयो आरो। बिदिनो जेब्ला बेयो रुइगोन आरो जों बिदिनो जेनेबा संख्रि बानलु सि नांगौ बेफोरखौ जोङो होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जेनेबा अमा बेदर बै अमा बेदरफोरखौबो खायफाया बिदिनो एव फ्राना लागोनायखौबो नुयो आरो खायफागो आरो जेनेबा बिदिनो डाइरेक्ट जोङो होनायफोरखौ नुनो थाङो आरो मानो होनबा जोंनिया अमायाबो बिदिनो अमा गोरानबो थायो एबा जोङो अमा गोथां माने ओ अमा गोरानफोरखौ जोङो ओरैनो गारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेनेबा दाथ' जोङो बै ओ माबाफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो। मानो बेखौ जोंनिया ओ थाइगिरफोरखौबो जोङो गोबां आ दा जानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि जायगायाव औ। बिदिनोथ' जाग्रोनाय बुङोब्लाथ' गोबां जोंनिया जानाय ओ दङ' बिदिनो जोंनिया। जाग्राफोरनि मादाव जों खुमब्राखौबो जों गोबां जायो आरो। जोंनियाथ' न'फोराव खुमब्रा बुङोबा बेथ' बे उखुम मुदाफोरावनो जोंनिया गोबां थाइसे गारनानै थायो नङा होमबा नोंथां? औ औ बेफोरखौ जोङो ना फोरजों जानायजों लोगोसे बेखौ ओ बै ओ जोंनिया जेनेबा हांसोफोरजोंबो गोबां जानायखौ ओ नुनो थाङो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो बे स ओ सबाय सबायफोरखौबो जोङो गोबां जोंनि जायगायाव जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेवहाय सबायानो जा जियानो जा खायफा जोङो खारैफोरखौ बाहायनाय जायो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा खारैखौ मा रोखोमै ब हानिफाय मोनो। जोंनि जायगायावथ' गोबाङै जोङो जेनेबा माबानिफ्रायनो बै थालिर बिफांनिफ्रायनो मोननायखौ नुनो मोनो। नों थांनि ओनसोलाव माबायसा बेफोरखौ दिहुनो नोंथाङा फोरमायनानै खारैखौ?
औ जोंनावबोथ' बेबायदिनो ओ खारैखौ जोङो मा ओ थालिर दंफांनिफ्राय दिहुननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ जों बे थालिर दंफांखौ मा थुख्रा थुख्रा थुख्रा दानस'नानै जेनबा बेहाय मा ओ मोनसे लान्दां फोथाराव बा ओ बिदिनो लांन्दां देगारावजा ओ दोनहैनाय जायो दोनहैखांनानै जोंङो मा बेखौ ओ बेनि फस्लाफोरखौ जों जिरनाय जायो आरो जाहाथे बिदैया थाब रानो बेनि थाखाय जोंङो बेखौ फिसा फिसा थख्रा थख्रा मा ओ बेफोरबायदि मा मा बानायनानै दोननाय जायो आरो। लोगोसेनो बे ओ मुदुफुल दंफां नंङाबा मैथ्रु दंफांफोरखौबो जोंङो मा ओ खारै बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ओ बिनिफ्राय आं दा थालिर दंफांनिखोनो नोंथांनो एसे फोरमायनोसै। नोंथां औ औ जेब्ला बे थालिर द अ थालिर दंफांखौ जोंङो बिदिनो दानफायनानै जोंङो फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा खालामनानै जोंङो बे सान सानदुंआव फोराननाय जायो। बेनि फ्राइत बेनि मादाखौबो जोंङो मा फिसा फिसा दानफ्लेनानैबो जों बेखौबो खारैमहराव मोननो हायो ओ जेब्ला बे ओ थालिरनि दंफांनि माने बे जोंङो थुख्रा थुख्रा बानायनाया रानो अब्ला जों बेखौ मोनसे ओ जायगा मो बानायनानै जों बेहाय मा सावनाय जायो आरो नोंथां। बे सावनायानो ओ जेब्ला बे सा खामखांनानै सेवहांगार बा हाथ'फ्ला जायो। बे हाथ'फ्ला जानाय बा हांगारानो मा खारै जायो आरो नोंथां। जों बेखौ मोजांङै ओ सालिनानै ओ बे बायदिनो जोंङो बेखौ एसे दै सास्रिनानै मोजांङै ओ बासिनानै जों बेखौ ओ प्लास्टिकफोराव बा ओ बेबायदिनो आइजें आयला ओ भुयामफोराव जोंङो सोनानै दोननो हायो आरो नोंथां जाहाथे दि बेखौ जोंङो उनफोराव नांगौ समावबो जोंङो खारैखौ दिहुननानै जानो हायो। औ औ नोंथां जाबाय।
औ बिदिब्ला जोंङो ओ उनाव बेनि सायाव सावरायबावसिगोन नामा नोंथां?
औ औ जायो नोथां।
औ बिदिब्ला लाखिथ'नोसै गोजोन्थों नोंथां।
औ औ गोजोन्थों नोंथां।